औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो मोनसे आ-आयदायाव सावराय नो सानदोंमोन आरोना। नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथांजों बे आयदायाव सावरायजागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। बे आयदायानो जाहैदों जे जोंनिया दावबायनानै ओ मा सोलोंथाइ लानो हायो एब बा नोंथाङा अबे अबे जायगायाव दावबायहैगो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ।
औ एसे फोरमायना होलाय।
ओ आंथ' बिदिनो एसेबां माने गोजान जायगाफ्राव दावबायहैनो मोनाखै जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरावनो दावबायहैनो मोनदों आरो।
औ।
जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरा जादों जेरै- सकि हाजो। दारागाव आरो बगामा थि भैरब कुन्न्द'। आरो बेफोरबायदिनो ओ बेफोरावनो आङो दावबायनानै थां नो मोनदों आरो।
आरो बे जायगाफोराव थांनानै बे जेरै सकि हाजो बेफोर थांनानै जोङो जोबोर गोसोखौ माने जोबोर गो गोजोन मोनो आरो बेयाव माने सोरगिदिं बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो हाजो हाला सोरगिदिं हाजो हाला
आरो बे हाजो हाजोनि गेजेरजोंनो जोंना बिदि हाजोनि गेजेरजोंनो दै बोहैबोनायखौ नुनो मोनो। दै बोहैबोनाय आरो अन्थाइ बेफोरबायदि दङ आरो बेयाव। अन्थाइजों लोगोसे दै अन्थाइनि गेजेरजों दै बोहैबोनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। आरो बिफां लाइफां दङ सोरगिदिं आरो जोंना बेयाव आ गोजौआवहाय माने हाजो एसे गोजौआव जोङो बेनि हनुमान मन्दिर दङ बेसो खि हाजोआवहाय ओ गोजौ माने बेयाव सायाव माने मन्दिर दङ आरो बे मन्दिर थ'बो थांनो मोनदों। आरो खुलुमनोबो मोनदों आरो। बिदिनो ओ जोंना बैग्रि बिफां इ बिफोरबायदिनो बायदिस सिना बिबार बेफोरबायदिनि ओ बेफोरबायदि दङ आरो बेयाव आरो बे जायगायाव थांब्लाथाय जोङो आ माने बे बायदि गरम बोथोराव जोङो थांनानै दुगैहैनाय जायो दैयाव बे दैयाव दुगै हैनानै जोङो जोबोर माने गोसोखौ गोजोन मोनो गोजोननाय मोनो आरो। मोजां मोनो आरो जोङो माबाफोर मोनसे आ माबाफोर मोनसे सिन्था एबा टेनसन बा दुखु ओ जेब्ला जोङो दुखु जानानै थायोब्लाबो अब्ला जों बे ओ बे समाव जोङो जेब्ला बे जायगाफोराव जोङो बा बेरायहैयो अब्लाना जों माने ओ उम मा दुखुसमोन बेफोरखौबो जों माने बावगार जोबो आरो। बावगारलाङो बिनिखायनो जों बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनानै मोजां नाङो आरो जोबोर गोजोन मोनो औ। आरो नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो दावबायफेरबाय नामा?
औ औ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा जोना दावबायना होनोब्लाथ' बेयो बयनिबो जिउआ मोनसे जोबोद गोनांथि आरोना दावबायनांगौ बयबो दावबायनां गो दावबायनानै गोसोफोरखौबो स्रां मोनो जेनेबा दुख खु सुखुफोरखौबो बावगारलाङो। आरो बेबायदिनो जोङो दावबायनानै गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो। जेरैहाय जोङो मिथिफेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। हारो जेरैहाय जोङो नुफेरै नुफेरै जायगाफोरखौ एबा नुफेरै बुस्थुफोरखौ आरो आरो बेबायदिनो जोंनिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै जोङो गुबुन हारि एबा गुबुननि ओ माबाय दिहोराव रायज्लायो मा माबायदिहाय जानाय लोंनाय एबा माबायदिहाय गाननाय फोसाब बेफोरबायदि बायदि रो खोमनि जोङो जेनेबा सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो आरो ना। आरो बेबायदिनो जोंहा आ गोबां जायगायावनो बेरायहैदों आंबो। ओ जेरैहाय जोंनिया ओ भारतनिनो खाथियाव थानाय एबा जों आसाम आसामनि हाथियाव थानाय जोंनि भुटान रायजो ओ बे जायगायाव ओ थांदों आंबो। ओ जेनेबा बिसोरनि जायगायाव थांनोबोला जोंनिया फार्स्ट आवनो जोङो बिसोरनियाव थांनानै जेनेबा जोंनि मोनसे आइडि प्रुफ होग्रो नां गोन आरो ना। बे जोंनि आरकार्डनिफ्राय जेनेबा पान काड बिदि दोङो बिसोरनो प्रुफ देखाय ग्रोनांगोन बेनि उन नावसो बिसोरो जों हाबनो हायो, बेबायदिनो हाबहैनो बुला जोङो बिदिनो थांनो हायो जोङो ओ मोनने जेनेबा सारां गारां गोनां गारिफोरजोंबो जोंनिया थांनो हायो। बेबायदिनो थांनानै मा नुहैदों, होनोब्ला जोंना बिसोर नि थानाय थासारि आरो बिसोर नि ए, ् जेनेबा माबायदिहाय बिसोरो गावसोरनि जायगाफोरखौ लाखियो। आरो मा? माबायदिहाय बिसोरो गाननाय जोमनाय गानो। आरो माबायदि हाय बिसोरो राव रायज्लायो? आरो बिसोर नि जानाय लोंनाय बाय दि। ओ थासारिफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो उम बिसोरनि थाग्रा फुलिया जेनेबा न'फोरा, बिसोरनि हाजो सायाव जायो आरो ना। एसे गोजौ गोजौ जौआव बेबायदिनो बिसोरनि न' फोराबो जोबोद समायना समायना गाबनि जेनेबा, बिसोरो जोबोद समायना खालामना लाखि खियो आरो ना। आरो बिसोरनि जेनेबा न'फोरनि दिजाइनफोरा एबा न'फोरखौ माबायदिहाय लुयो बेफोरो जोबोद आलादा। ओ जेनेबा बिसोरनि न'फोरखौ हाजो सायाव नालाय नुनानै बा, नायनानै जोबोद स मायना बा समायना नुयो आरो ना। बेबायदिनो बिसोरनि जानाय लोंनायफोराबो जोबोद आ आलादा आरो बिसोरखौ नुनायावबो एसे आलादा नुयो जोंनिसाय। ओ आरो बेबायदिनो ओ बिसोरनि रावफोराबो जोबोद आलादा आरो ना। बेबायदिनो बिसोरनि उम जेनेबा बिसोरो माबायदिहाय फोरबो फालियो बेफोरबो जोबोद आलादा जायो। बेबायदिनो जोंनिया उम गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन गुबुन ओ जायगाफोराव थांनानै जोङो। नुफेरै बुस्थु एबा नुफेरै जायगाफोरखौ जोङो नुनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो मिथि फेरै गियानफोरखौ एबा मिथि फेरै बाथ्राफोरखौ। सोलोंनानै लानो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो। गाव बागाव दाबबायनानैल' नङा। जोङो उन्दैनिनि उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा, लिरगिरि एबा दावबायगिरि फोरखौ जोङो दावबायनानै गावबा गावनि ओ जाथाय जानायफोर एबा गाव गाव दावबायनानै मा बायदिहाय मोनखो बा माबे माबे जायगायाव दावबायखो बेफोरखौ जोङो, बिजाबाव लिरना दोननाय बो नुनो मोनदों आरोना। बेबायदिनो जेनेबा जोङो उन्दैनि फ्रायनो ओ बिजाबाव लिरना दोननायफोरखौ जों फरायनानैबो, मिथिफेरै बाथ्रा एबा नुफे रि जायगाफोरखौ नुनो हादों एबा मिथिनो हादों आरो ना। बेबायदिनो बिजाबाव लिरगिरिफोरा बिसोरनि थानाय थानाय माबायदिहाय राव रायज्लायो बायदि रोखोमनि जायगाफोराव बेरायनानै गुबुन गुबुन मानसिफोरनि ओ जेनेबा जायगाफोराव थांनानै बेफोरखौ लिरनानै दोननायखौ जों फरायनो मोनदों, थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंथां जेनेबा दावबायनानै माबायदिहाय गियान मोननो थाङो होनोब्ला नोंथाङा मा फोरमायगोन नोंथां?
जों दावबायनानैथ' जोबोद गियान आरजिनो हायो मोजांबो आरजिनो हायो गाज्रि बाजनो हायो आरो मोजां होनना बुङोब्ला जों बिदिनो ओ जों जेब्लानोखि ओ गोज माने गुबुननि रायजोफोराव जों ओम दावबायनो थाङोब्ला बिसोरनि
ओ बिसोरनि थानाय हुदाफोरखौ जों मोनथियो आरो बिसोरो जुदि ओ बिसोर रो गुबुन ओ गुबुन हारिनि मानसिफोरा जेब्ला गावसोरनि गावसोरनि जायगायावहाय बेराय रायनो थाङोब्ला बिसोरो माबादिहाय गुबुन हारिनि मानसिखौ रायदावो बेफोरखौ माने मिनथियो आरो जोङो बिसोरो आरो मा माबायदि थायो माबायदिहाय जायो लोङो मिथिनो मोनो आरो नुयो आरो नुयो आरो जों बिसोरनि आखुफोरखौबो मोनथियो माबायदिहाय आ गुबुन हारिनि मानसिफोरा थांब्लाथाय माबायदि राइदावो बिसोरो आ बेफोरखौ माने नुनो मोनो आरो आरो जों दावबायनायाथ' ओ दावबाय जों दावबायनाया मोजां मानोना जोङो दावबायनो थाङोब्ला ओ मिथिफेरै बाथ्राफोरखौबो मिथिना मोनो आरो बिदिनो जोंहा जोबोद माने ओ मुलाम्फा जायो आरो। दावबायनो थांनानै ओ बिदिनो जोङो बिसोरनि जायगाफोरखौ नुयो नायनो थांनो मोनो माने बिसोरनि जायगाया बबेथिं मा दङ बबेथिं मा गैया बेफोरबायदि माने ओ मिथियो आरो जोङो नुयो आरो जों ओ आं बिदिनो मानास हाग्रा आ मानास हाग्रामा बेयावबो माने थांनो मोनदोंमोन आरो बेयाव थांनानै आङो जोबोर ओ जिब जुनारफोर नुबोदों माखासे आरो बेयाव बे मानास हाग्रामायाव थांनो थाखाय जोङो सिङाव लासै थांनो थाखाय जोङोथ' ओ बिदिनो जिब सि जोंसो थांनांगौ जायो। जिबखौ माने जोङो भारा लानानै बिदिनो जिब-जुनारखौ नायनो थाखाय जोङो ओ थांनो हायो आरो आरो बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि जिब जु नार नुनो मोनो। जेरै- ओ मोसा मुफुर आरो ओ मोख्रा बेफोरबायदि आरो गान्दा मैदेर बेफोरखौ ओ बेफोर जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे हाग्रायाव आरो दाउराइफोरखौबो नुनो मोनो बेयाव जोबोर माने समायना बिदिनो दावउराइ जिब जुनारफ्रा ओंखारो आरो ओ जेब्ला ओंखारो जोङो बिसोरखौ नुयो आरो अब्लानो जोङो ओ मोजां मोनो आरो बिदिनो बिसोरखौ नायनो थांनाय जायोना नायनानै जोङो मोजां मोनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बिसोरखौ नायनानै
औ औ
बेंक आव बिदिदो-बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाथ'बाय- बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे गोजोनथों